औ नोंथां
खोनादोंंना?
खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा नोंथाङा माब्रै दङ?
आं मोजाङैनो दं नोंथां।
अ नोंथां जोंहाय आं मोनसे आइ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
अ
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादों नोंथां।
अ सावरायनो हागोन नोंथां जेबो उसुबिदा गैया।
अ नोंथां जे जोंनि बे दोरोङारि गाननाय जोमनाय बिनि सोमोन्दैहाय नोंथांजों आं सुंदयै सावरायनो लादों।
जागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
बिदिबा आं जागोनसै नोंथां
औ नोंथां
दा दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला गाहायै गानग्रा जोमग्रा बे मोननै बिथिंखौहाय जों सावरायनो लायोब्ला जों सुबुं माहारिया हौवा आरो हिनजाव मोननै आथोनल' दङ नङा होमबा नोंथां? दा बे-बेनिखायनो जोंनि बर' समाजनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्राखौ मखनो थाङोब्ला हौवा आरो हिनजाव मोननै आथोननि जे गानग्रा जोमग्रा बेनि सोमोन्दै जों मखनांगौ जायो। दा गिबियावनो गिबियावनो हौवाफोरनि सोम गानग्राखौ बुंखनो थाङोब्ला हौवाफोरा गोदोनि समावहाय बा दोरोङारि जे गामसा आरो खरआव फालि खावखानाय बैदि बिदि माखासे ओ दोरोङारि गानग्राफोर दंमोन ना ना नाथाय आइजोफोरनि बेलायावहाय आइजोफोरा गावनो आखाइ गावनि आखाइजोंनो मिथिंगायाव मोननाय ओ बायदि मुवाफोरनि गेजेरजोंहाय ओ गावनि आखाइजों दानायनि गेजेरजों दखना महर होनानै गाननाय जों नुनो मोनो। दा बैफोर दनाफोरावहाय ओ मिथिंगायाव मोननाय जे मिथिंगानि बायदि आगरफोरखौहाय बर आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो एरनानै ए दखनाखौ गाब होनाय आरो बि अनगायैबो दखनाखौहाय महर होनायाव ओ जोबोद आखा-फाखा जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
दा नोंथाङा बरनि जे दोरोङारि गाननाय जोमनाय आइजोफोरनि बेलायाव ओ सुंदयै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। बर' आइजोफ्रा सिगांनिफ्रायनो गावनि जोमग्रा बा हौवाफोरनि गानग्रा गामसाखौ गोदोनिफ्रायनो दाबोदों आरो दाबो जोंनि गामि ओनसोल बा जोंनि खाथि खालायाव थानाय ओनसोलफोराव दाबो जों दानायखौ नुयो खिन्थु गोदोनि दानाय आरो दानि दानाय गोबां ओ सोलायनायखौ नुबाय
नंगौ नोंथां गोबाङानो सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय
गोदो आइजोफ्रा इन्दि खुन्दुंनिफ्राय खुन्दुं दिरुननानै गावनि ओ गानग्रा दखना बा जोमग्रा बा उल साद्रि बा गामसाफोरखौ दायोमोन दानिया नाथाय बाजाराव मोननाय खुन्दुं बायदि रंनि बायदि खाालारनि खुन्दुंफोरजों हौवानो नांगौ जानाय गामसा गावनि दखना जोमग्रा उल साद्रिफोरखौ दानानै लायो बर' आइजोफ्रा द'खनायाव गोबां ओ आगर होनानै द'खनाखौ समायना रमायना खालामो
नंगौ नोंथां
बर' आग बर हिन्जावफ्रा दखनायाव द'खनाखौ समायहोनो थाखाय दाउसा मोख्रे आगर बैग्रि बिबार खासिरोदा
फारौ मेगन
फारौ मेगन बैफोर औ बैफोरबायदि आगरफोरखौ द'खनायाव एरनानै दखनाखौ गाब गोनां बा समायना खालामो बयनिबो नोजोराव
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों
आरो हौवाफोरनि गामसायाव बेफोरबायदि जेबो आगर होनाय नुनो मोना।
नंगौ नोंथां दा नोंथां दोरोङारि होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो ओ आंनि बाथ्रा आंनि गोसोआव हाय मोनसे बाथ्राया जाखांफैदों जे गोदोनि समावहाय जों बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे बरफोर बर' र होननानै सिनायथि जानाय बा सिनायथिखौ होनाय मोनसे मुंदांखा जि दंमोन बै जिनि मुंखौ जों आरनाइ होननानै बुंनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां आरनाइ
बै आर बा गोदोनिफ्रायनो ओ जारिमिनारि माखासे खोथाफोर हाबनानै दंमोन
औ नंगौ नोंथां।